औ नोंथाङा खोनादों ना? औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोननैसो नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनायदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ
औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायनि सो सोमोन्दै आरो दानाय लुनानै दानाय लुनाय बेफोरबायदि खालामनानै जोंनि आइजो बर' आइजोफोरा गो बां जौगादों नङा होनब्ला औ बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ औ
औ
औ नोंथां नंगौ बेबायदिनो आङो दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनसै नङा होमबा नोंथां? ओ दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जोङो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां? ओ जि दानानै जों गोदोनिफ्रायनो जों बेबायदिनो जोङो बेफार जि दानानै जों गावखौ सुंथागासिनो दङ नोंथां बेबायदिनो जोङो जि दानानै गावबा गाव गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बानायनानै लानो हायो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां जोङो दानाय लुनाय होनोबाथ' जों दानाय लुनायनि दानाय लुनायाव जोङो गिबियावनो मा बेखौ नांग्रो होनोब्ला नों बेयावनो जोङो बेबायदिनो खुन्दुंखौ नांग्रोगौ जायो होननानै
औ औ
औ बेबायदिनो जोङो खुन्दुंजोंसो जोङो जि दानो खुन्दुं जों जोङो गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो जोङो हाजो आगर बेबायदिनो जोङो ओ आरो मेगन बेबायदिनो जोङो बोग्रि बिबार बेफोरखौ जोंङो लानानै जोङो हियाव समायना रमायना आग'र सेबखांनानै गाननायखौ जोङो नुयोमोन आरो नोंथां गोदो गोदाय। ओ बेबायदिनो नोंथां ओ आथिखालावबो जोंना जि दानाय लुनायनि गेजेरजों बेबायदिनो जोंहा गोबां जि दख'ना दाननानै गोबां जोंनि समायना रमायना दख'नायाव आगर एरखांनानै जोङो बेबायदिनो गोबां बेफार फालांगि खालामनानै फाननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ बेबायदिनो नोंथां दानाय लुनायनि गेजेरजों गेजेरजोंबो गावबा-गावनि बेबादि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ लानो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा दानाय लुनायनि गेजेरजों जों मोनसे जायगाखौ मख'नांगोन जि जाय जोंनो कवालकुसि
औ नंगौ नोंथां
बे खुवाल खुसेयाव जोंहा गोबां सि दानानै जोंनि बर' बर' लाइमोनफोरा सि दानानै बा बर' आइजोफोरा सि दानानै गोबां रांखावरि खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। बेयाव न'आव नांगौ जानाय गाैबो मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ सोरजिनानै लानो हादों आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथां जोंना दानाय लुनायाव बेबायदिनो जों आथिखाल आथिखालथ' गोबां ब्रेन्ड ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो गावबा गाव जि दानानैनो जों मोनसे मोनसे मुं होनानै ब्रेन ब्रेन्ड खुलिबाय आरो। थां बे ब्रेन्डनि दखनायाबो जोबां-गोबां बेसेन गोसा आरो बेखौ फाननानै जोङो गोबां बेस सेन गोसा बा मुलाम्फायाव जोङो फाननानै जोङो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरो नों थां। ‌ ओम बेबायदिनो नोंथां जोङो जि दानाय जेरजों बा जोंना जि दानानै ओ बेबायदिनो जोंना जि-गोबां जोंनि ओनसोलाव गोबां जि दिनाय जायो नोंथां जेरै जोंना पलेस्टार बेबायदि पलेस्टार, मास्रास आरो माथा बेबायदि खुन्दुंनि जि दा जि दायो आरो नोंथां ओमफ्राय बायदि जोंनि ओनसोलाव नोंथां बेबायदिनो जोङो गोबां गावबा गाव न'खर न'खरजों थानसालिखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। हिसानसालि थानायखौ ओमफाय बेबायदिनो जों हिसानसालिजों हिसानसालियाव जोङो ओ बे बेबायदि गावबा गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जोङो ओ दानानै जोङो बेबायदिनो रं बिरंनि दानानै जोङो फाननायखौ नुनो मोनो नाथाय नोंथां आथिखालाव मोनसे बेबायदिनो जिनि जिनिफोरनि दामा जोंना गोबां जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो जोंना जि गांसे दाम बायनोबा जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जायो। ओ बेनिखायनो ओ गासैबो नोंथां गासैबो सुबुंफोरा मा बे जि ब्रेननि बा जिखौबो जों बायनानै गाननायखौ नुनो मोना बारा। बेबायदिनो जोंना जाय सुबुङा रांखावरि गोनां बे सुबुङासो जोङो ब्रेननि माबाखौ गान नायखौ जों नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां गोबां सुबुङाबो बेबायदिनो
बायनाय बायनानै गाननाय जायो आरो नोंथां दखनाफोरखौ नोंथां जोंनि बे हाथाय बाजारनाव फाननायनि अनगायैबो जोङो जिखौ दा-दानानै जोङो गोजानाव बा आथिखालावथ' जोंना गारि मथरनि जेबो जिंगा गैला नालाय नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो गोजानाव थांनानै ओ टावन सहराव बेबायदि जि फाननानै गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ मानो होननानै बुं आथिखाल आथिखालावथ' जोंना मेसिनजों जि दायो नङा होनबा नोंथां? ओ मेसि सिनजों जि दानानै जोङो बेबायदिनो जोङो गोबां खम समनि गेजेरावनो जोङो ओ दखनाफोर गोबां दानानै जोङो बेबायदिनो फास्राफोरखौ गोबां गोबां दानानै जोङो बेबायदिनो उम ओ बेबाय ओ दानानै जोङो बेबायदिनो फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो आथिखाल बेबायदिनो आथिखालाव मोन से बेसेन गोसा जि जायखौ जोङो मानगोनां होननानै बुंनाय जा नै जेरै जोंना ओ इन्दि जि इन्दि जियाथ' नोंथां गोबां दाम गोसा आरो बेबायदिनो बे जिखौ दानो थाखाय जोंहा गोबां खस्थ आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ औ बेबायदिनो खस्थ' ओमफाय आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ लाथा एम्फौनिफ्रायसो बानायनाय जायो लाथा एम्फौआ फिथोब थोबनानै बे फिथोबनिफ्राय बे खुन्दुं दिहुननानै जोङो बे इन्दि जिखौ दानाय जायो आरो। नोंथां आरो बे जिया जोबोरैनो मान गोनां आरो नोंथां आरो जोबोरैनो सेन गोसा नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो जि दाना नानैबो गाव गावनि ओ थांना थानाय बा गावबा गावनि ओ ग गथ' गथायफोरनो नांगौ जानाय फरायनायफ्राव नांगौ जानाय बेसाद मुवा बेसादफोरखौ जोङ सुंस'नो हायो आरो ना नों बेबायदि जि दानानैबो औ बेबायदिनो जों गासैबो सुबुं माहारि इयुनाव बेफोरबायदि जि दाना जि द दानो हाथों दा दाबाय थाथों बा जोंनि हारिमुखौ लाखिथों होननानै मिजिंथियो आरो नोंथां नोंथां बिदिब्ला नोंसोरनि ओनसोलावबो बे बेफोरबायदिनो जि दाननानै गोबां सुबुङा जिउ खुंदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना जि दानायनि सोमोन्दै
औ जागोन नोंथां औ नंगौ नोंथां जोंनि जोंनि गामि ओनसोलफोराव ज जों माने जोङो दासिमबो साफा सानैखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेफोरबायदि न'आवनो थाथ खालजों सि दानानै जोङो माने बेबायदिनो गोबां सि दानानै जों हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै रां खामायनाय फोरखौ जों नुनो मोनो आरो औ बेबायदिनो जोंनि गोदोनि बर' आइजोफोराबो माने दानाय लुनायफोराव गोबां माने आखा फाखा मोननो आरो नोंथां औ माने बिराद सि दानायजों द दानाय लुनायाव माने बिराद गोसो गुदुं मोननो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंनो गिबियावनो जि दानायावथ जोंनो नांगौ खुन्दुं नङा होमबा नोंथां औ औ खुन्दुं नांगौ औ जों बेबायदिनो दानियाथ जोंहा माने गोबां माने गोदोर गोदोर उइपिंफोर ओंखारबाय नालाय औ औ बे बेाहाय जोंहा माने बेफोरबायदि थाथखाल जों जि दायोब्लाबो जोंहा जि सोंनायखौ जोङो माने ओ मेचिन जोङो सानसेयावनो माने माने खुन्दुंखौ जोङो सानसेयावनो थोरखांनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा बेहाय अयफिं गोदोर गोदोरफोराव थांनानै माने गोबां बेफोरबायदिनो जि दानानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंहाथ' नोंथां माने बेबायदिनो न'आव न'नि न'आव न'नि थाथसालजों जि दानानै माने खुन्दुंनि माने माथानि खुन्दुङा माने जोंना गोबां दाम गोसा आरो ना औ औ बे दाम गोसानि थाखाय थाखायबो जोंहा माने बर' आइजोफोरा दानाय लुनायखौ खायसे खायसे गारनो हमबाय आरो माने गोबां खस्थ'बो जायो नालाय औ बेबायदिनो जोंहा औ जों माने बेफोरबायदि माथानि दख'ना फास्राफोरा माने गाननो मोजांखाय जों माने हाथाय बाजाराव गोबां दाम गोसा होनानै बेसेन गोसा होनानैबाबो जों बेखौ हाथाय बाजारनिफ्राय गोबां बायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ औ नंगौ नोंथां बेबायदि बिदिनो जोंहाथ' माने दानिया गोबां माने ब्रेन्डनि दख'ना ओंखारबाय ना थां औ बेबायदिनो जोंहा माने बेहाय जोंहा माने गोबां फैसा गोनांफोरा जाहाथे बे दामि दामि ब्रेन्डफोरखौ बायनानै गाननो हायो। औ बिदिनो जोंनि औ बिदिनो जोंनि बर'जो आइजोफोराबो माने बे बर'निनो खुन्दुं माने बे माथानि खुन्दुंखौ जोङो माने बेबायदि थाथ सालजोंनो दानो नानै गोबां माने आगर गिदिर गिदिर एरखांनानै बेखौबो गोबां बेसेन गोसा गोसायाव फाननायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहाथ' इन्दिनि जि होनोब्लाथ' जोंहा माने गोबां दाम गोसा
औ औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंहा दख'ना गांसेफोराव जोंहा माने बिदिनो ब्रै रोजा बा रोजा बेबायदिनो आरो फास्राफोराव जोंहा माने गांसेयावनो थाम रोजा ब्रै रोजा बे बेफोरबायदिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो औ बेनि अनगायैबो माने औ गोदोहाय जेरै आसागि बैसागि बिब' बिनानाव सानै दङमोन नालाय औ बिसोरो माने मासे दाउ बिरलांब्लाबो बिसोरो बेनि महरखौ गोसोआव लाखिनानै माने रोखा रोखा आगर एरो मोननो आरो नोंथां। औ माने रोखा रोखा आगर एरो। जेरैहाय बेफोर आगरफोरा जाहैबाय बेगर लाव बेगर गर हाजो आगर फारौ मेगन बेबायदिनो गोबां माने आगर फोर दङ आरो नोंथां नाथाय औ जों दाथ' बेफोरबाय दि आगरफोरखौ जोङो बेफोर गोमालांनो हमबाय।
ओ नंगौ नोंथां औ
बे माने गांफा गांनैखौल' औ बांद्रायखौ जों नुनो
औ
माने जोंनि आरो सुबुंफोरा माने जोंनि बर
औ नंगौ नोंथां
फाननानै
औ औ थारैनो बिदिनो जोङो बर' सुबुंफोरानो औ नंगौ नोंथां बे बेबायदि जि दानानैबो
औ बेफोरो माने बिसोर बेबायदिनो फरायसा खुन्दुंफोरावनोसोरनि नि जिफोराव माने बेबाय